हेलौ
औ
खोनादोंना
औ खोनादों अ खोनादों
दे दे ओ जों मोनसे बिखयनि सायाव जोङो सावरायनि मोसौखौ लानानै बेखौ‌ खौ जोङो नुबोबाय थादों मोसौखौ माबायदियै बाहायनाय जायो गोबां समावनो बे मोसौआ ओ जोंनि न'ख खर सलायनाय। बेफोरबायदि राहा लामायाव हेफाजाब खालामो दा जों बिनि सायाव जों सावरायनि दा नोंथाङा मा सानो मोसौनि सोमोन्दै?
अ मोसौनि सोमोन्दै होनब्ला जों बेखौनो मोनथियो जे दिनै जोङो मोसौआ जोंनो थांना थानायनि राहा बेखौबो लामाखौ होनाय जों नुनो मोनदों जेब्ला जों नायो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनायावबो बे मोसौखौ बाहायदोंमोन। मोसौखौ लानानै नां आगोलजों एवनानै जोंनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो बे मोसौनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'फोरा माखा खालामदोंमोन थांना थानायनि ओंखाम जानायनि राहाखौ बिदुं खालामदोंमोन आरो बेजोंनो आ जोंनि बरफ्रा जौगानाय लामाथिं फैनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे गोबां बरफ्रा बेबायदि आ मोसौजों हाल एवनानै गावनि थांना थानाय राहाखौ खालामदों आरो बेनि माइखौ फाननानै नखर बेंनायाव बेयो रैखाथि होदों आरो सहाय खालामदों जों बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेब्ला जों मोसौखौ नायो अब्लानिया बेयाव मोसौ मोसौआ हालुवा आरो गाय थायो जरा थायो। जेब्ला जोङो हालुवाखौ नायो अब्लानिया बियो गोबां बेबायदिनो बरफोरनि आबाद मावनायाव हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो आरो मोसौ गायखौ नायो अब्लानिया जों नुनो मोनो जेन मोसौ गाया जोंनि लागै गाइखेर होयो आरो बे गाइखेरखौ ओ लोंनानै देहायाव थाजिम मोनो। आरो बोलो मोनो आ बेजों लोगोसे बे गाइखेरखौ साहाबो बनायनानै नै दिनै गोबां सुबुंफोरा लोङो। आरो बेजों लोगोसे बे गाइखेरखौ फाननानै नखराव थांना थानायनि राहाखौबो दिनै सुबुं माहारिया खालामनानै लानाय जों बेखौ नुनो मोनदों अब्ला दा आं बेखौसो सोंनो सानबाय नोंथाङा मोस औनि सोमोन्दै मा बुंनो सानदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंहा गोबां मोसौआ जोंनि न'खर खुंनायाव गोबां सहाय खालामनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। आरो बे खालामबोगासिनो दङ। दोनैबो ओ गोबां समाव बे मोसौ आ मोसौनि जि हासार बेखौ गोबां समावनो बाहायनानै जोङो ओ दंफांफोर फेदेरबोनायखौ जों नुदों ओ गोबां खि खिथि खालामनायफोराव बे मोसौनि जि हासार गोबोरखि बेखौ बाहायनाय ज गोबां मैगं थाइगंफोर खौ मोजां खालामनो थाखाय बे ओ हासार मोसौनि जि गोबोरखि बियो सहाय खालामो। लोगोसे ओ जि बुंलांबाय ओम गाखेर गाखेरखौबो लोगोसे जोङो मोनो ओ मोसौनि गेजेरजों बिखौ फाननायखौ जों नुनो मोनो फाननानै बिखौ गाइखेरखौ फाननानै न'खर खुंलांनायाव गोबां सहाय खालामो हेल्प खालामो बे गाखेरा आरो लोगोसे ओ मोसौआ गोबां इम्परटेन्ट बुंनो थाङोब्ला दिनैबो इम्परटेन्ट जोंनि बर' समाजफोराव गोबां इम्परटेन्ट जानानै दङ मोसौआ जोंनि हालौवनाय मानाय बेफोर खामानिफोरखौ जोङो नुनो मोनो मोसौनि गेजेरजों जों लोगोसे गोबां दङ मोसौनि गेजेरजों गोबां राहा लामा सहस खालामो मोसौआ गोबां सम समावनो न'खर बेंनायाव गोबां सम समावनो मोसौखौ फाननायबो जायो अबसे मोसौखो बिनि गेजेरजों न'खरा हेल्प मोननाय जायो दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा मोसौनि सोमोन्दै
औ नोंथाङा दि बुंदों बे सैथो बाथ्रा दिनै जोङो थांना थानायनि राहा लामा खालामनो थाखाय गोबां मानसिफोरा बेबायदि मोसौ फार्म बेबायदिखौ बनायो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा जि बुंलांबाय जि जोंनि बर'फोरा बिनि हासारखौ लानानै जे आबाद मावो आरो गोबोरखि हासार बेखौ लानानै जे मैगं थाइगं गायो बेयावबो होयो बिनि गेजेरजों जोंनि ओ जि मोसौनि हासारनि जि हासार बे जों जोङो मैगं थाइगंखौ जाहोयो आरो बेजों लोगोसे जोङो मोजां देहा सास्थ्र' मैगं थाइगंखौ मोजाङै जोङो मोनजायो बेनि थाखायनो मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो मोसौ खौ लानानैनो दिनै जोङो जेब्ला जों नायो बिनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरा गोबां थांना थादों आरो गोबाङानो बेबायदिनो फार्मबो बनायो मोसौ फार्म बनायो गोबां गैजो लानानै बेबायदिनो आलाब लानानै फेदेरनानै फिसाफोर खांनानै आरो बे फिसाफोरखौ गुबुनाव फानहरो आरो बेनि गेजेरजों न'खर थांना थानायनि राहा लामाखौ खालामो आरो बेबायदिनो गोबाङा न'खराव सोरबा मासे मानै लानानै फिसियो आरो सोरबाया बेबायदिनो माथाम माब्रै बेबायदि लानानै मोसौखौ फिसिनाय जों नुनो मोनदों बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'फोरा दिनै गोबाङा जौगादों आरो जौगालांदों आरो गोबाङा बेबायदिनो मोसौ फार्म बनायनानै दिनै गावनि थांना थानाय राहाखौबो बिनि गेजेरजों खालामनानै लादों बेनिखायनो दिनै मोसौआ जोंनि लागै जोबोद मोजां आरो गोनांथार आरो बियो जोंनि बर' हारिनि जे थांना थानायनि राहा बेखौ बिनि गेजेर गेजेरजों गोबां सुबुं खालामना लानाय जों बेखौ नुनो मोनदों आरो दा नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंबावो नामा बेनि सोमोन्दै
मोसौनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा गोबां दङ जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्राय जों जे जब्ला नायबोगोन मोसौ थानायखायनो जोंनि समाजाव गोबां हेल्पफुल जादों गोदोनि समनिफ्राय जेब्ला नायबोयो मोसौआनो एकमात्र' जुनार जि जुनारनि गेजेरजों जों जोंनि न'खर फोरा जौगाबोदों मोसौआ जुदि गैयामोनब्ला बे जानाय नङामोन जोंनि बरा बर' समाजाव जौगानाय बे खामानिया जानाय नङामोन बेनिखायनो बे मोनसे से जुनारा जोबोर इम्परटेन्ट मोनसे जुनार मोसौआ दा गोबां समावनो जोङो मोनथियो गोबां बे हासारफोरा मोसौनि जि हासार बे हासारफोरा गोब गोबां साप्लाायबो जायो गोबां जायगाफो फोराव बियो साप्लाइ जायो खार'नानो जाबाय बे मोनसे मोजां मोनसे हासार जि हास हासाराव जेबो गाज्रि बेसाद थाया आरो बिनि गेजेरजोंसो जि बुंलांबाय मोजां मोजां भेजि टेबोल जानाय लोंनाय बेयो मोजां जायो थाजि जिम जायो जोंनि देहाफोरा बे फिथाइ सामथाइखो जानानै बे हासारनि गेजेरजों जेब्लो उसुबि-उसुबिदा होआ जोंनि देहाखौ बे मोसौ मोसौनि जि हासार बियो दा थिग बेबायदिनो दिनैबो बाहायदों आरो बिखौ बाहायबाय थानाय जाखागोन मोसौनि जि गोबोर खि दा ओ जोंनि समाजफोराव दिनैसिम दङ मोसौआ आरो थाबाय थागोन गोबां हेल्प खालामबाय थादों बे मोसौ वा दा ओ जोंहानावबो दङ जोंनि बर समाजावबो दङ मोसौफोरा दिनैसिम बिनि जि ओ गाखेर बेखौ जोङो बाहायगासिनो दङ आरो गोबां समाव बियो ओ मोजां साहा बनायना लोंनो मा नो थाखाय मोजां जायो उम दा ओ नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन
औ बुंनो हागोन जेब्ला जों मोसौ होननानै नायो अब्लानिया जों मोनथियो जे मोसौनि बिखय मोसौआ जेब्ला गाय बियो मा जायोनो बोसोराव खनसे बे बायदि फिसा होयो आरो बे फिसाया फिसाया बोसोराव खनसे मुस खौ बिमाया बोसोराव खोनसे फिसा होनाय जायो आरो बे मोसौ सौआ ओ गाया गं थाया ओ‌ आ आरो बिहा लान्जाय दङ आरो बियो आथिं थोंब्रै आरो खोमा मोननै दङ आरो मेगन थाइनै आरो खुगा मोनसे जों बेखौ नुनो मोनो जेब्ला जों नायो मोसौ ओ हालुवा बेखौ नायो अब्लानिया जों नुयो मोसौ हालुवा गम मोननै थायो मेगन मोननै थायो आरो लान्जाय थायो आरो आथिं थोंब्रै बेबायदि थायो आरो बिसोरो ओ गांसो जानानै थांना थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बे मोसौ औवा गांसोजों बिसोरो बांसिन जायो आरो बेबायदिनो गांसोल' नङा बेबायदिनो जोङो जेब्ला माइ बे जिगाब बेखौ होयो बोसोराव अब्लानिया बे जिगाबखौबो बिसोरो जानानै थांना थानाय राहाखौ बिसोरो खालामनानै लायो आरो बिसोरो जेब्ला जायो अब्लानिया बिसोरो सानसे दुब्लियाव दोनोब्ला फोथाराव दोनोब्ला ब्ला बेयाव थानानै बिसोर गांसोखौ खौ सानसे जानाय जों बैखौ नुनो मोनो आरो जाबायानो थानाय थायो आरो जानायखौ बिसोर बिसोरो माब्लाबा खुगारा आरो खुगायाव बिसोरो न'आव फैनानै जेब्ला बेखौ खाफैयो अब्ला बेखौ खानाय समावबो बिसोरो गाव गावनि खुगा खौ बिसोरो बे थाद'आलासे बे सोमावबाय थानाय बेखौ जों नुनो नुनो मोनो आरो जाबाय थानाय बेखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो मोसौआ ओरैबायदि जोंनि थाखाय मोजां आरो गुन गोनां आरो बे मोसौनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंनो हायो आरो बे मोसौ मोसौनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ मोनो आरो गोबां थांना थानायनि राहा लामाखौ बेफोरखौ जों मोननो हायो दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा
एटायम
आं बुंथ'लिया जाबाय बेसांङावनो जाबाय
औ दे होमबा जों बे रायलायनायखौ बेसाङावनो दोनथ'सै गोजोन्थों